खोना दोंना?
औ खोनादों नोंथां ओ गोजोन मोनाबिलिनि नों थांनिसिम आंनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरग्रोनाय जाबाय गिबियावनो।
आंनिफ्रायबो हाम्लायनाय जासिहरनाय थाबाय बे गोजोन मोनाबिलिनि थाखाय
औ ओ आं नोंथांनिसिम कल हरनायनि ज‌ जाहोनानो जाबाय गाननाय जोमनायनि बागै एसे रायज्लायनो होननानै नोंथांनिसिम। आं कल हरनाय जादों आरोखि।
गोन।
औ औ औ ओ। औ औ गान औ। औ। ओ गाननाय जोमनाय गोदोथ' गोबां मानसियानो गाव गावनि गाननाय जोमनाय फोरखौ गाव गावनो दानानै गानोमोन होनना खोनानो मोनदों गोदो। गावनि गाननाय जोमनायखौ गावनो दानानै औ गावनो दानानै गानो नाथाय नै दिनैनि दिनावहाय ओ। टेक्न'लजिनि जुगावहाय बांसिनानो माने दानानै गानला आरोना बांसिन। ओ बांसिनानो मिसिंबो बानायनाय आर'नायइानो जा बा दखनायानो जा। ओ बा गामसाफोरानो जा बा मोदोमाव जोमग्रा फास्रायानो जा गासैबो माने मिसिंदो बानायनायखौल' उम मिसिंदो बानायनायखौल' माने साबसिन होनना लानाय जाबाय आरो माने गाव दानायखौ गाव फसायला। बेबायदि जालांबाय आरो बांसिननि न'आवनो दानिया इसानफोरबो नुनो मोनला। ओ गोदोथ' मोनफ्रोमबो खामसालियावनो जोङो इसानफोर नुनो मोनोमोन न'खरफ्रोमबो न'खराव बर'नि न'खराव। दाथ' बेफोरबायदिबो गैला बिनि बागै नोंथाङा एस से फोरमायना होनो हागोन नामा दानि आरो गोदोनि एसे फारागफोरखौ। हेलौ।
नंगौ जेरै नोंथाङा बुंलांबाय जोंनि न'खरफ्राव नखरफ्रावबो इसानसालि जों नुनो मोनोमोन आरो जों जि थानो रोङा रोङानो। बाथोन
औ औ औ नंगौ नंगौ। औ नंगौ नंगौ नंगौ औ नंगौ नंगौ खोनादों खोनादों।
खोनादों।
औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों। हेल' हेल'। औ खोनादों नोंथां खोनादों।
खोनादों ना?
औ औ खोनादों खोनादों हेलौ। हेल' हेल'।
हेल'। नोंथां।